हेल
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा एस से नोंथांजों एसे रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा एस से सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन
औ बिब्दिब्ला नोंथां आं दिनै नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनो होननानै फैबाय बि फोरबायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव नोंथाङा एस से फोरमायना होनायसाय
औ नंगौ जोंनि बर'फोरनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जों गोबां दोङो जेरै अनला खारै खारै सबायाइ खारै मैगं अमा नारजि बेफोर गोलैयो आरोना थ' बिदिब्ला जोङो आं नोंथांनि सेराव अनला खारैनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायनोसै
औ औ
फादया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि नागारहायै मोनसे ओंख्रि जोङो अनला खारिखौ जोङो जेरै हाबाफोरावबो जों होनायखौ नुनो मोनो जेरै खैना गोदाना गिबि खेबनि थाखाय ओंखाम संजेनो बा इसिं खथायाव हाबोबा जोङो गिबि खैना गोदानखौ हाथा सुंनायखौ नुनो मोनो अनला खारैजों दाउजों जोङो साबाफोराव बिदिनो मोन मोनजागोब बुगासिनो नङा होमबा
औ औ नोंथां
ओ जोङो बिदिखौ नुनो मोनो अला खार हिसाबै जोंनि एंगारहाय नोंसि ओंख्रि बिबदिनो सबायाइ अमायाबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारहै मैगं अमा नारजियाबो बिदिब्ला आङो नोंथांनि सेराव अनला खारैजों दाउ बेदरजों माबोरै सम आं एसे फोरमायगोन जोंङो अनला खारै गोबां रोखोमै संनो हायो जेरै जोंङो अमा दाउ अनला खारैजों ओं अमाजों अनला खारैजों लकेल दाउजों गाव न'आवनो फिसिनाय नङाबा जोंङो नाजोंबो जाजायो एबा जोंङो साम'जोंबो जाजायो आरो जोंङो अनला फाख्रि नङाब्ला आरो अमाजों अनला खारैजों जोंङो औवा हाइजों औवा मेवायजों बयबो जाजायो नङा होमबा जोंङो आं दा नोंनि सेराव आंङो अनला खारैजों लकेल दाउजों संनायखौनो' एसे आं जा हायो मि थिगौ बेखौ फोरमायनोसै जों गिबियावनो अनला खारै संनो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनांथार जों बेखौ बे माइरं खौ जोंङो अनला खारै संनायनि सिगां जोंङो जि नैजि मिनिटनि थाखाय जों सोमना दोननांगौ एसे रुइहाबनायनि थाखाय मानो होनोब्ला एसे रुइहाबोब्ला जोंङो अनला खारै थ गुन्दैखौ जोंङो माइरंखौ जों देनो एसे स खहस जायो लोगोसे जों बेखौ सोमना दोननायनि उनाव सुखांना लानानै एसे फोरानदबनांगौ दै थायोब्ला एसे देनायाव जोंङो गथ-गथा जायो। बेनिखायनो माइरंखौ जोंङो दसे फोरान्रबनायनि उनाव जों बेखौ दिंखि एबा जों थबसि आरो जोंङो मिक्सार मिसिन आव देरनो हायो दानि जुगावथ' जोंङो गोबां मानसिखौनो मिक्सार मिसिनाव देनाय नुनो मोनो बेनि थाखायनो जोंङो जायखि जाया मोनसे जिरादाव जोंङो देना लानायनि उनाव जोंङो गुनदैखौ मिहि देखांनाय उनाव जोंङो गिबियावनो अनला खारै संनो थाखाय जोंङो जा बेदरखौ होगोन लकेल दाउ न'आवनो फिसिनाय बेखौ जोंङो मोजाङै गांफोरखौ साफा खालामनानै एसे अराव हांस्रोना लानानै गोदाखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ एसे एवफ्रामना लाग्रोनांगौ जोंङो जों जोंनि गोसो बायसा जोंङो न'आवनो जोंङो मसला देना होनो हायो जेरै जोंङो पियास सामब्राम गुफुर हायजें फालौ बेफोरखौ एसे देना लानानै
औ नोंथां
खौ जोंङो दसे समनि थाखाय एसे एवफ्रामना लानांगौ जेब्ला बेदरा एवफ्रामनाय जायो अब्ला जों बेहाय दै होनानै एसे संख्रै खारै होनानै दैखौ गोदौहोना ला नायनि उनाव जोंङो बेयाव जा अनलाखारै संनो लानाय अन गुन्दैखौ जों बेयाव जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जोंनियाव एसे सास्रो सास्रो होनांगौ जोंङो अन गुन्दै खौ खेबसेयैनो होयोबा अन गुन्दैया फिथा बायदि ला लाथा खायो नंङा होनबा बेनिखायनो जोंङो इसे सारस्रि-सार स्रि होनानै जोंङो मोजाङै एरना लानांगौ बेनि उनाव जोंङो एसे दसे समनि थाखाय जों खोबहाबनानै गोदौनो होनांगौ जाहाथे बेयाव खारै संख्रिफोरा मोजाङै नाङो आरो गोरोबो अन गुन्दैजों दैजों बेनिखायनो दसे खोब खोबनायनि उनाव जोंङो सखि नायनो हा गौ बेयाव खारैया नांदोना नाङा संख्रिया लोगोसे जोंङो न'नि जेसेबां सुबुं सुबुंफोर दङ जों बेनि हिसाब बेखौ जोंङो जखा लाखिनानै जोंङो संनो नांगौ लोगोसे आरो जोंङो बेयाव अनला खारियाव जोंङो न'आवनो गायनाय गाव गायनाय खासिथार आरो जोंङो धोनियाफोरबो होनो हायो बेफोरखौ होयोबा आरो थाव सिनाय जायो मोदोमो अन ला खारैया जोंनि ओनसोलाव अनला खारैखौनो आंङो बांसिन बिदिनो संनाय नुनो मोनो आरो। बिदिनो मोनजाबोगासिनो उमह बिदिब्ला नोंथांङा नों नोंथांनि ओ न'खराव ओनसोलाव माबायदि अनला खारै संङो एसेफोर फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगांङाव अनला खारै ओंख्रिखौ जोंनि न'खराव माबायदि संङो नोंथांनि सिगांङाव एसे फोरमायना होनोसै बेफोरबायदि औ औ बेफोरबायदिनो गिबियावनो माइरंखौ दैयाव दसे समनि थाखाय सोमहाबना दोननाय जायो जि जा समहालागै औ माइरंङा गुरै जायो अब्लानिया बेखौ ओ सु सोमखांनानै बेनि दैखौ एसे सर' होनानै बेफोरबायदिनो जों उवाल एबा दिंखियाव देनानै लानाय जायो। औ औ बेफोरबायदिनो बेनि उनाव जेब्ला बेखौ देनानै जेब्ला बियो गुन्दै जायो बेयो अब्लानिया जों बेफोर औ जों बे फोरबायदिनो सारायाव दैखौ दै नांगौ ज? अखानि दैखौ होनानै फोरबाय बेफोरबायदि नो उनाव खारै हरसोमनानै जेब्लानोखि दैया गोदौवौ अब्ला अब्लानिया जों अन गुन्दैखौ सारनानै होनाय जायो एसे एसेयैनो मानो होनोब्ला जों खनसेयैनो जुदि बिदि हरसनोब्ला बियो लाथा खायोना बेनिखायनो एसे एसे हरसननानै बेखौ गारबाजों बा खोरसिनि बेजों एरनानै नै होनाय जायो औ नोंथां बेफोरबायदिनो दाउ बेदरफोरजों संङोब्ला जेब्लानाखि ओंख्रिया गोदौओ अब्ला बे दाउ दाउ बेदरखौ एवफ्रामना लानानै बे ओंख्रि गुदुंङाव हरसनना होनाय जायो। गोदौनाय ओंख्रिआव औ नोंथां बे बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो संनाय जायो बिदिब्ला नोंथांङा नारजि अमाखौ माबायदि संङो एसे फोरमायना होनायसाय।
औ नंगौ नोंथां नारजि अमा बुंङो। अब्ला जोंङो गिबियावनो नारजिखौ जोंङो फाथोनिफ्रायनो नारजि होनना बुंनाय जायो जेब्ला फाथो गोरलैखौ जोंङो खानानै मोन खौबो बिफांङाव बिलाइफोराव अब्ला जोंङो फाथो गोरलैखौ जोंङो ओ खानानै फाथो बिफांनिफ्राय जोंङो एसे फोराननांगौ। गौ साननै सानथाम सानब्रै गाहारै जेब्लासिम बियो फाथोआ राननानै। नारजिनि महर लायो नंङा होमबा।
औ औ नोंथां।
बेनि उनाव जोंङो फोराननानै जोंङो। ओ दोन्थ'नो हायो बा बुथुमनो हायो दोननो हायो गोबाव। गोबावफोरनि थाखाय नारजि अमा संनो अब्ला जोंङो नारजि अमाखौ जोंङो अमा गोथांजोंबो जाजायो अ अमा बिबौ अमा गोरानजोंबो जाजायो नंङा होमबा? ओ लोगोसे नारजि अमाखौ जोंङो जोंनि ब-बर' हारि जेब्ला। खासकर्मआव जोंङो होनायखौ नुनो मोनो आरो जोंङो मोनजाबोदों।
बिदिनो आं नारजि अमा संनायनि थाखाय नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनो सानदों।
औ औ नोंथां।
जि अमा संनो थाखाय जोंङो गिबियावनो नारजिखौ जोंङो मोननै रोखोमै संनो हायो। जेरै जोंङो नारजिखौ डायरेक्ट जो एसे सान्दुंङआव फोराननानै। स्राव स्राव जाहोनानै एसे आखाइजों गेब्लेहोनानैबो जोंङो बिदि। संना होयो नंङाबा जोंङो नारजिया बांद्राय गोखा जानायनि थाखाय जोङो बेखौ दैयाव सोमना दोननांगौ जाहाथे बेनि गोखाया खारो। नङाबा बांद्राय गोखा जायो नङा होमबा? बेनि थाखाय जोङो दैयाव सोमना दोननानि उनाव नारजि खौ मोजाङै आखाइजों सेबनानै जोङो बोखांना लानांगौ। बेनि उनाव जोङो जा नारजिजों संगोन जोङो अमा गोथां एबा अमा गोरान नङाबा अमा बि बुखौ जोङो मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ। बेनि उनाव जोङो बेदराव जोङो एसे मस्लाबो होनो हायो गाव न'आवनो बानायनाय जेरै हाइजें सामब्राम देना लानानै होनानै अमा बेदरखौ एसे मो जाङै एवफ्रामनायनि उनाव जोङो नारजिखौ बेनि सायाव होना होनांगौ। लोगोसे जोंङो गाव न'आवनो बानायनाय थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय खारैखौ जोङो एसे होना हो नांगौ। मानो होनोब्ला खारै होयो एसे नारजनि गो खाया खारो बेनि थाखायनो जोङो जखानि हिसाबै जोङो खारैखौ होनांगौ आरो खारै होयोब्ला मोजाङै नारजिया गेब्लेयो।
बिनि उनाव जोङो दसे समनि थाखाय दै होनानै खारै होखांनायनि उनाव जोङो खोबहाबना दोननांगौ। दै गोदौनाय जासेनो बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौ गोन जोङो दैखौ मोजाङै फोराननानै जोङो एसे फोरान दबनानै जोङो साखि नायनांगौ बेयाव संख्रै आरो खारैफोरा नांदोना नाङाखै बेनि उनाव जोङो नारजि अमाखौ जानो हायो। लोगोसे बिबदिनो जोङो फाथो गोरलैखौबो जोङो बिदिनो नाजों बो जानो हायो, अमा जोंबो जानो हायो। थिग बिब्दिनो जोङो औ नंगौ ना ओ नारजिखौ जों जेरै अमाजों जायो फाथो गोरलैखौबो जों बिदिनो अमाजोंनो जानो हायो। फाथो गोरलैखौ जों संनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ बिदिनो फाथोखौ जोङो जाखिनि ज'खानि नांगौ बेखौ खाना लानानै जोङो न'आवनो गावनो गायनो हायो एबा जोङो हाथाय बाजारावबो फाथोखौ मोननो थाङो। बिदिनो जोङो बेदर मोजाङै एवफ्रामना लानानै जोङो फाथो गोरलैखौ मोजाङै सुुनानै लानानै जोङो एव फ्रामनाय बेदराव फाथो गोरलैखौ होना होनांगौ जेब्ला फाथो गोरलैया एसे रबहाङो अब्ला बेयाव जोङो दै एसे होनानै मोजाङै दैखौ गोदौ होनानै बेयाव जोङो खारै एसे होनो हायो बेनि उनाव जेब्ला खारै दै होना गोदौहोगोन आरो दैया रानलांगोन जोङो न' खराव जाखिनि सुबुं दं बेनि हिसाबाव लाखिनानै जोङो जानो हायो। बिदिब्ला नोंथां जोंनि समा जाना फैबाय नङा होमबा?
औ औ नोंथां नोंथांजों दिनै जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर खौ मा बायदि सङो बेफोरखौ मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ नोथां। दे थादों बिदिब्ला। औ नंगौ।